हेल' नोंथां। औ खोनादों नोंथां। औ खोनादों नोंथां।
अ ओ नोंथाङा दसे सम रायज्लायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
अ आं दा माने बर'फोरनि जिब-जुनार फिसिनाय बा न'खराव फिसिनायनि बागै एसे माने सावरायनो सानदों आरो ना।
औ औ औ सावरायजागोन नोंथां।
अ अ माने बर'फोरनि जिब-जुनार फिसिनाय होननानै बुङोब्लाथ जोङो गोबां मोननो हायो। बिनि गेजेरावनो आं माने आरो नोंथाङाबोथ' इसेबाबोथ मिथिखायो बेखौलाय जेनबा बर' बर' जानानै जुदि बर' न'खरावनो देरनानै बेफोरखौ मिथियाबाथ एसेबाबो माने माबानि बाथ्रा जायो बियो जायखिजाया आं मोननैसो बुंनो सानदों आरोना ओरैनो। ओ जेरैहाय जोङो बर'फोरनि नखराव फिसिनाय जिब जुनार होननानै बुङोब्लाथ'। गिबियावनो जों मोसौखौनो लानो हायो। मानो होननानै बुङोब्ला गोदोनि समावहाय जोङो मोनसे बाथ्रा मोनबोदों माने। गोदोनि समाव जा बा- थ्रा सोलिबोदोंमोन बेखौ जों मोनबोदों माने। जायनि न'खर- न'खराव मोसौ गैया बेखौ माने न'खरा गोरिब एबा माइनाव गैजायि होननानै जोङो माने बुंना बुङोमोन होननानै जों मिथिनो मोनबो- दों आरोना मानो होननानै बुङोब्ला जेनेबा मोसौआ जाबाय जोंनो हालेवनानै बा माइ गायनानै जोंनो जाहोग्रा मोनसे जुनार आरो ना। जायनि गेजेरजों जों माने माइखौ गायनो हायोबा जों जानाय आदारखौ बुथुमनो हायो आरो ना। माने बिनिखायनो जोङो मोसौखौ माने माइनाव होननानै सिबियोबा फुजियो आरो ना। बेखायनो जोङो बुंनो बुंनाय जायोमोन बा खोनाबोदोंमोन जोङो। माने जायनि नखराव मो- सौ गैया बिनि न'खराव माइनाव गैया एबा बिनि न'खरा गोरिब बा बिदिनो लोखि गैया होननानै जों माने मिथिबोदों आरो ना। दा बुंनो थाङोब्ला बियो नंगौखौनो होनजायो जेनेबा बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जेनेबा माइ आबादनि सयाव थांनानै थाबोदों। जायनि गेजेरजों बिसोरो गोदोनि समावहायनिफ्रायनो नांगोल बाहायनानै मोसौजोंनो हाल एवबोदों। आरो बेजोंनो बिसोर गावसोरनि जा जानाय आदार बेखौनो बिसोर बुथुमबोदों। जुदि न'खराव मोसौआनो गैयाब्ला अब्ला बिसोरो माने माजों हालेवनो इदि जायो नालाय बेखायनो बे बाथ्राखौ माने बुंनो हायो आरोना दा बे फोर माने मोसौफोरखौ गोदोनि समावहाय ओ आरो जों मोनसे बाथ्राखौबो मोनबावो माने गोदोनि समावहाय माने मोसौ गलिया मोननै मोनथाम गाहाम थायोमोन आरोना माने मोसौ बाथोन इदि थायोमोन आर जो बे मोसौफोरखौ गुमनो थाखाय माने न'खरावनो एबा गामि नाङैनो बा समाज नाङैनो सासे लावखार लाखियोमोन आरोना मोसौखौ नायनो दा बेबायदियाव जोङो मोननो हायो जे जेनेबा सुनिबार न'खरनि आइजोखौ बा हिनजावखौ जुदि ओ मोसौ मोसौ गलि मोननै मोनथाम थानाय न'खरा जुदि नायहैदोंब्ला अब्ला सिगाङावनो खोन्थानानै लाखायोमोन जे माने मोसौ गलिया मोननै मोनथाम दं। माने थामहिनबा बेजों माने मिथिनो मोनोमोन जे बिस्रा न'खरा गोनां गोथोंबा हा हु गोनां बा माने जानो गोनां होननानै जों माने मिथिना मोनोमोन आरो गोदोनि समावहाय मानो होननानै बुङोब्ला गोदोनि समाव माने साख्रि बाख्रिखौ नायामोन। बा साख्रि बाख्रिजों जेबो माने सोमोन्दोखौनो गैयामोन होननानैबो जों बुंनो हायो आरोना ओमफाय बिसोरो बांसिन माने ओ इदिनो हाल खदाल मावनानै जायोमोन। सोरना हाया बांसिन बेखौसो जों नायोमोन आरो बिनि अनगायैबो जेनेबा मोसौआ गलि गंबैसे दङ बा माबैसे दङ मोसौ हालुवाया माबैसे बेफोरखौसो नायनानै माने हिनजावफोरखौ हाबा हरनायखौ जों माने नुनो मोनोमोन आरोना दाम स हो दा बेनि अनगायैबो जों मोननो हाबाव जेनेबा ओ बर'फोरनि न'खरा फिसिजानाय मोसौ हिसाबै माबा जि जिब जुनार हिसाबै जोङो जेनेबा दाउ अमा फिसिनायफोरखौबो मोननो हायो दाउ अमा फिसिनायनि गेजेरजों माने ओ आथिखालाव नुनो मोनसै गोबां माने बेफार फालांगिबो खालामनायखौ नुनो मोनसै। आरो जेनेबा बेनि अनगायैबो जोङो दाउ अमा फिसिनानैनो गोदोनिफ्रायनो बर' आइजोफोरा माने गावसिनि जा माने न'खराव फैनाय आलासिफोर बाय बिदिनो जेनेबा सोरबा सोरनावबा आलासि जाहैनो गोनांब्ला ए बादिनो हाबा खेराइ बा इदिनो जेनेबा सोरखौबा नायनो थांनोब्ला बा दिनो ओ आथिमंगल जानायफोराव माने दाउ लांफानाय दावला एबा दाउजो लां फानाय जों जरासे लांफानाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना बिदिनो जोङो जेनेबा ओ न'खराव फिसिनाय दाउ अमाफोरनिफ्रायनो ओ माने बिसोरो जा एफा एनै रां खामायनो हायो बेजोंबो बिसोरो रां खामायनानै गावसिनि ओ दानाय लुनाय जेरैहाय खुन्दुं बायनाय जेनेबा बिदिनो जेनेबा माखासे गोनां जानाय बुस्थुफोरखौ बायनाय बेफोरखौबो जों माने गोबां मोननो हायो आरोना बेनि अनगायैबो जों आरो माव जेनेबा बेफोर दाउ अमा फिसिनायनि गेजेर जोंनो जेनेबा मोनसे न'खरा थांनानै थानो हायो बेखौबो जों मिथिनो मोनो। आरो गोदोनिफ्रायनो बर' आइजोफोरा दाउ अमाफोरखौ न'खराव लाबोदों आरोना आरो जोमाय फोरखौ माने फिसिबोदों। आरो बेनि अनगायैबो जेनेबा बेफोर दाउफोरनिफ्राय मोननाय जेनेबा बिदैफोरखौबो बिसोरो फाननानै जेनेबा रां खामायबोदों आरो जों आथिखालावबो रां खामायनायखौ जों नुनो मोनो। आरो जेनेबा न'खरावबो जानो जों मोनो। आरो बिदिनो जेनेबा बे बिदैनिफ्राय ओंखारनाय फिसा गोरलै फोरखौबो माने बोथोर लायै बोथोर फानोब्ला जों गोबां माने रां खामायनो हायो आरोना। जेरैहाय जों बुंनो हायो ओ जेनेबा बै ओंखाम गोरलै जानाय समाव आरो जेनेबा बैसागु समाव जेनेबा बेै समाव स बिदिनो सालामनि बदिनो फुजा फाथाल होयो बा गारजानि बिदिनो माखासे खेराइफोरनि माखासे बिदिनो फुजाफोर होलाबायो। बे समावहाय जुदि दाउसा फिसा एबादि दाउफोरखौ फानोब्ला जों माने गोबां रां मोनो आरोना माने बे समावहाय बेसेना गोबां जाहैयो आरो हाथाय बाजारफोराव बेबायदिनो जोङो जोब्बा दाउ फाननाय बे बबायदिनो दाउ हांसो फानना बिदिनो आरो अमा फाननायनि बेलायावबो जों मोननो हायो जेनेबा अमानि गेजेरजोंबो जोङो न'खरखौ सुंथानो हायो जेरैहाय जोङो अमा बिमा मासे लायोब्ला बेखौ जोथोन लायोब्ला बेबायदिनो जेनेबा बेखौ फिसा मो आजायनो होयोब्ला अब्ला मासे अमा बिमानिफ्राय जों खुमैब्लाबो बिदिनो बिदिनो जेनेबा गुथा जिथा अमा फिसाखौ जों मोनखायोआनो बेबायदियाव जेनेबा जुदि गुथा जिथा अमा फिाइ अमा फिसा खौ जुदि फानोब्ला माने मासेयाव जुदि अमा फिसा मासेयाव जुदि जों नोङो जेनेब्ला थाम बिदिनो थाम रोजाफोर मोनोब्लाबो माने आथिखालावथ' जोङो थामरोजानि बाराखौनो मोनसै होननानै जों खोनानो मोनो आरोना आरो जेनेबा जुदि खमैबो जेनेबा थाम रोजाफोर लायोबा जोङो गोबां माने गावनि जा खस्थ' खालामनायनि फिथाइ बेखौ मोनहैयो आरोना आरो बिनि गेजेरजोंबो माने बर' आइजोफोरा माने गोबां माने गावनि खामानियाव फैनाय बा गावनि गोनांथिखौ सुफुंनो हायो आरोना दा नोंथाङा बे फोरनि बागै माबाफोर बुंनो सानो नामा
औ नोंथां नोंथाङा माखासे खिनिखौ बुंलांखाब बेनो जों जोंहा न'आव फिसिनाय जिब जुनारफोरनि बागै दा बेफोरखौ नायनो थाङोब्ला जोङो गोदो गोदायनि समाव। जा दाउ अमायानो जा एबा बायदि बायदि जिब जुनारानो जा जोंहा न'आव फिसिनाय जायोमोन आरो आथिखालावबो जायोमोन नाथाय आथिखालाव गोबां रांनि आंखालाव एबा रां आरजिनो थाखाय गोबां जिब जुनारफोरखौ फिसिनायखौ नुनो मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ।
औ बिदियाव जोंहा गोदो गोदायाव बिदि जोंहा फाननो थाखाय बा रां आरजिनो थाखाय जोंहा बेफोरबायदि दाउ अमा बायदि बायदि जिब जुनारफोरखौ फिसिनाय जायामोन। गोदो गोदाय जोङो जानो थाखायल'सो न'खराव जानो थाखाय गोदावसो फिसिनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन एबा मिथिनो मोननाय जायो आरो जोङो। दा बेबायदिनो जोंहा न'खराव फिसिनाय जिब जुनार हिसाबै जोंहा गोदो गोदाय मैसोखौबो फिसियोमोन। आथिखालावबो बबेबा बबेबा न'खरावबो जोंहा बेफोरबायदिनो मैसो फालो फिसिनाय आथिखालावबो नुनो मोननाय जायो। बेफोरनि उम मै-मैसो फिसिनायनि जाहोनानो जाहैबाय आबाद फोथाराव खायसे खायसे आबाद ओ आबाद मावनो हालेवनो थाखायबो मैसोखौ फिसियो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा बेफोरनिफ्राय गोबां गाइखेरफोरबो मोननो हायो। बेफोरखौबो जोङो फाननानै रां आरजिनो हायो। बेनि थाखायबो जोंहा मैसोखौ गोबां फिसिनायखौ नुनो मोननाय जायो। आथि खालाव नाथाय एसे एनै खमायलांबाय मैसो फिसिनाया बर'फोरा। नाथाय साफा सानै, मोनफा मोननै न'खराव आथिखालावबो थानायखौ नुनो मोननाय जायो। बेफोरबायदिनो जोंहा रांखान्थिनि बिथिङाव, रां आरजिनो थाखाय जोंहा बेफोर जिब जुनार फोरखौ फिसियो। जेरै मैसो खौ फानोबाथ' जोंहा गोबां रांनि मुलाम्फा जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
बेनि थाखायनो जोंहा मैसोफोरखौ फिसिनाय जायो आरो बेफोरनि थाखाय जोंहा ओ एक्सट्रा खरसबो जाबाङा। मानो होनोब्ला जोंहा मिथिंगायावनो मोननाय गांसोफोरखौनो बिसोरो जाखायो। बिसोरखौ जास्ट नायनांगौल' ओरैनो गुमनो दसे दसे अब्लाना साबसिन जायो आरो। ओमफ्राय बेनि अनगायैबो जोंहा न'खरावनो फिसिनाय हिसाब बै जोङो सैमा बेफोरखौबो बर' न'खराव गोबां फिसिनाय जायो। सैमाखौ फिसिनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंहा गोबां समावनो बायदि बायदि जिब जुनारफोर न'खराव फैयो। बेफोरबायदिनो सिखाउ दाकाइदफोर न'खराव फैयो। बेफोर फ्राय रैखाथि मोननो थाखाय मोनानि समाव रैखाथि मोननो थाखाय सैमाखौ फिसिनाय जायो होननानै आङो सानो आरो। बेनि अनगायैबो जोंहा न'खराव ओ जिब जुनार फोर थायोबा एसे मोजां मोनो। मानोना बेफोरजों गेलेनानैबो जोङो सम सम ओ समखौ हगार हरनो हायो। जेब्ला हारसिंनो आदा गादां जायो बेफोरबायदि समाव जोङो बेफोर जिब जुनारफोरजोंनो गेलेला बायनानै जोङो ओ टाइमखौ पास खालामनो हायो एबा हगार हरनो हायो। बेफोरबायदिनि थाखाय बे फिसियो जानो हागौ। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा मोननो हाबावो न'खराव फिसिनाय हिसाबै बोरमा बोरमाखौ बो गोबां फिसियो बर' न'खराव। आथिखालावथ' बर'फ्रा गोबां फार्मफोर बानायनानै आथिखालाव गोबां बिबांनि बोरमा फिसिनायखौ नुनो मोननाय जायो। बे बोरमा फिसिनाय नि जाहोनानो जाहैबाय जोंहा बर'फ्रा रां आरजिनो थाखाय आथिखालाव बोरमाखौ फिसिनायखौ नुनो मोननाय जायो। गोदोनि समावथ' जोंना बेफोरबायदि रां आरजिनो थाखाय फिसिनाय जायामोन जुनारफोरखौ। जानो थाखायल'सो फिसिनाय जायोमोन। दा बेफोरखौ नायोब्ला गोदोनि आरो दानि जुनार फिसिनायनि ज थांखि बियो गुबुन गुबुन आरोना नोंथां। मानोना गोदो न'खराव जानो थाखाय फिसियोमोन? नाथाय आथिखालाव न'खराव जानायजों लोगोसे बेफोरखौ बेफार फालांगि खालामनानै गावसोर जे न'खरखौ सुंथानो थाखाय आथिखालाव बेफोर जिब जुनारफोरखौ फिसिनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा? बर' न'खराव मावउजिखौ फिसिनाय नुनो मोननाय जायो नोंथां। मावजिखौबो जोंहा बर' न'खरफोरा बांसिनानो हानि न' थायो नालाय गोबां समावनो जोंहा हानि न' थानायनि जाउनाव'- ओ एन्जरफ्रा हाबो न'खराव हाबनानै गोबां न'फोरखौ लेथ्रा खालामो बेफोरनि थाखाय रैखा मोननो थाखाय जोंहा मावजिखौ फिसिनाय जायो। होनना आं सानो मानोना मावजिया बे एनजरखौ सिखार खालामो। बेनि थाखायनो गोबां बर' न'खरफोराव एन्जरखौ लाखियो होननानै आं मावजिखौ लाखियो होननानै आं सानो आरो नोंथां। दा जोंहा समाबो जाबोबाय नोंथां बेखिनियावनो जोंनि सावरायनाय आयदाखौ दोनथ'सै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां।
औ नोंथां दे।